हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना। औ दायो आङो नों नोंथांनाव मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायज्लायनो फन हरनाय जादोंमोन नों थां।
औ जागोन दे सावराय जागोन नोंथां।
औ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय। बा दानाय लुनाय बेफोरनि सायाव आं नोंथांजों एसे सावरायलायनो फन हरनाय जादोंमोन आरो
औ सावराय जागोन दे नोंथां सावराय
औ बिदिब्ला नोंथांनि ओनसोलजों बा हालामजों बे बर'नि गाननाय जे दख'ना बा गामसा बेफोरखौ दासिमबो गावनि आखाइजोंनो दानायखौ नुनो मोनो ना माबोरै सलिबाय थायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
अ बेफोरबायदि जों जोंनि ओनसोलाव बिदि दानाय लुनायफोरखौ जो जोङो नुनो थांलिया गोदोयो दानाय लुनायखौ गोबां नुयोमोनब्लाबो दानिया खमायलांजोबबाय दानि मानसिफ्रा नाथाय ओ हाथाय बाजार बायदिसिनानिफ्रायसो दै दि दानाय लुनायफोरखौ माब खामलाया। हाथाय बाजारफोरनि फायसो ओ गावनि गाननाय सि जोमफोरखौ बायना लाबनायखौ नुयो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बे बेनिफ्राय नोंथां जोंनि ओ ओनसोलाव गोदोयो दानाय लुनाय दंमोनब्लाबो नाथाय बेफोरो जोबस्रांलां बाय दानिया आरो जों ओ गोबां दारिमिन बायदिसिना दा दारिमिन द'खान दन ला बानायनि बानायनाय सि जोमखौसो जोमो आरो बेफोरावसो जों बानायनायफोरखौ नुयो गोदोथ' जोंनिया जेरै ओ बेफोरबायदि दारिमिननिफ्राय दानाय लुनाय बायदिसिना गैयामोन। ओ न'खो ओ न'आवनो गावनो सि लु ओ सिफोरखौ दानानै जोङो ओ गानोमोन आरो उम थावख्रि लुना बायदिसिना आदब खायदाजों बानायोमोन। आरो दानियाथ' बायदिसिना सिलाय मिसिन बा जि बायदिसिना गस्ला बानायग्रा नो बिदि मिसिनफोरजोंसो बानायनाय खौ नुनो मोनो।
औ नोंथां नंगौ।
औ गोदोथ' बिदिनो जों दानायखौ जों मोनथिबोदोंमोन। ओ हिसानफोरनिफ्राय जोङो सि दायो होननानै नङा होमबा नोंथां हिसानफोरनिफ्रायनो लां गा दख'ना गामसा बायदिफोरखौ दायोमोन फालि बिहान फालिफोरखौ आर'नाइ बेफोरबायदिखौ दानायखौ आङो नुबोदोंमोन। गोदोयो नाथ थाय दानियाथ' बेफोरो ओ बबेबा न'खरसेयाव थाब्लाबो गोबां बांसिनानो ओ गैला आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
जोङो दा बेफोरबायदि जोङो खुन्दुंखौ जोङो सि दानो थाखाय खुन्दुंखौ लाथा एम्फौ फिसिनायखौ खौबो नुयोमोन नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ फिसि बिदिनो लाथा एम्फौखौ जोङो फिस फिनानै खुन्दुं दिहुनना खुन्दुं लुना जोङो थावख्रिफोराव जोङो ओ मोजाङै खुन्दुंखौ जोंथ' खुन्दुं बानायनो थाखाय गोबां आदब खायदानि गोनांथि जायो नोंथाङा ओ ओ इदि बेबायदिनो आदब खायदा बानायनानै जोङो सिफोरखौ बानायनाय जायो नोंथां। आरो बिदिनो गो-गोबांथ' जों सि दानाय लुनायफ्राव गोबां आदब खायदा नांगोथ' नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथाङा बेफोरबायदिनि दा नाय लुनायनि आदब खायदाखौ एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ दे बिदिब्ला
औ जागोन नोंथां दा जोंना जि दानायनि आदब बा जोंनि गामसा बेफोरखौ माबोरै दायो आङो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनि नों
औ औ
जे जोङो जि दानो थाखाय बा दख'ना दानो थाखाय गिबियावनो जोङो खुन्दुंफोरखौ नोङो मा गाबनि खुन्दुंखौ दागोन बेखौ जोङो बाजारनिफ्राय बा हा खुन्दुं फोरखौ लाबोनाय जायो आरो बेखौ खांनायनि उनाव जोङो बे खुन्दुंखौ जे ओ दाङा नाथा होननानै आरो सोरखि होननाय मोनसे आगजुआवहाय बेखौ साग्रोनाय जायो आरो दा बेयावहाय सानायनि खारनाबो बेनो कि बेनि जेथोफोरा जेन' गैया जायो आरो जेथो थायैनि थाखाय औ आरो जोंना बेनि उनावहाय जेब्ला खेबसे थुनखाङो अब्ला आरोबाव जोङो ओंखाम जे ओंखाम माइरंखौहाय गेफे खालामनानै बिनि बिदैफोरखौ बा बिखौ ओंखामखौहाय फुफ्लेनानै खेबसेबाव बे सिखौहाय बा खुन्दुंखौहाय थुनबावनाय जायो आरो जाहाथे बे जि दान बेयो गोरा जानायनि थाखाय जे ओंखाम माइदिखौ होब्ला बेयो गोरा जायो बेनि थाखायनो जोङो आरोबाव ओंखाम बायदिजों खेबसे थुनबावनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो औ बिनि उनाव जोङो बे खुन्दुंफोरखौ फोराननानै जोङो मुस्राफोराव सानाय जायो आरो आरो जोङो बे मुस्राफोराव साखाङोब्ला बेखौ सोंनो जेनाखि बेयाव मोनसे बा बैयाव मोनसे लाउथि दोननानै नोङो बेसेबां गोलाव सोंगोन बेनि हिसाबखौ नायनानै थांलाय फैलाय दुरुं फोरखौ बा खुन्दुंफोरखौ फाननाय जायो आरो दा बेनि उनावहाय बेखौ फानखाङोब्ला जोङो आरो बाव खारनाय खारनांगौनिबो गोनांथि जायो मानो होनोब्ला गोबांथार जेथोफोर जायो नालाय थ' बिनि थाखायनो बेखौहाय जोङो जोंनि खानाय खानग्रा खानजंफोरजोंबो आरोबाव खेबसेबाव खानबावनांगौ आरो दा बेखौ खानखांनायनि उनाव जोङो जेनाखि जोङो होनो गान्दै बे गान्दैयावहाय फानो आरो बे खुन्दुंखौहाय आरोबाव बेयाव फानखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय नोफोर खायनाय जायो आरो औ आरो नो खायखांनायनि उनाव जोङो रासोआवबो खायबावनांगौ जायो आरोबाव जोंहा बे खायखांजोबोब्ला बेखौहाय बे हिसानसालियावहाय लांनानै बेखौ दानाय जायो आरो नोंथां औ दा बे जि दानायफोरावहाय नांगौ जानाय आ आगजुफोरखौ नोंथां आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां सरि ओ बेफोरनि दानाय लुनाय आगजुखौ आङो आइडिया गैया बेफोरनि बागै
औ
औ नोंथां आं नोंथां बे बेफोरखौल' मिथिगो बेफोर दानाय लुनायजों जोङो गावनि नखरखौबो सलायलांनो हायो जिहेथु जोंङो गोदोयो जोंङो बेफार फालांगिनि थाखायबो बेफोरबायदि सिखौ जोङो गोबाङै दानायखौ नुयोमोन आरो दाखांनानै जेब्ला ओंखारगोन गोबाव समथ' नांगौना औ बेबा ओ बेफोरबायदि जेरै जोंङो दा लांगा दखना बा गामसा बेफोरबायदि ओंखारनाय खौ जोंङो हाइथायफोराव जोंङो लांनानै फाननो हायो फाननानै जों गोबां रां मोननायखौ जोंङो नख'र बा नख'र दानायाव नख'र ओ नख'राव संसार जानायाव जोंनो जा नांगौ मैगं थाइगं बा जोंनो रांनि आंखाल जादों गावनि गथ गथाय बायदिसि ना बिदा फंबाय बिदिनो फरायनायाव जोंङो ओ रांखौ बाहायनानै जोंङो मोजां नखर दालां नो हायो बिदिखौ जों मोनथिगौ नोंथां आरो बेजों लोगोसे जों बे सि दानायाव जोंङो फाला दानायफोरखौबो मिथिगो फाला दानाय होनोबा जेरै ओ जोंङो आदि दानाय आदि दानायखौबो मिथिगो जोंङो आदि दानाय होनब्ला जेरै जोंङो ओ बबेबा न खराव जेरैहाय ओ खुन्दुं बायनो थाखाय रां गैया बेफोर बिसोरो जाने ओ खुन्दुंखौ ओ बायनानै लाबो आरो बे बे खौ ओ दानो होयो जाहाथे गावबो फिफ्टि फिफ्टि जाबाय जेरैहाय बियो खुन्दुं बायदों जेरैहाय नखरसेया खस्थ खालामदों बिदिनो आदि दानायखौबो नुनो मोनदों नोंथां
औ नोंथां
ओ खायफाया ओ रांनि आंखालावबो आदि दानाय होनोब्ला बिदियाबो गोलैयो
जैरैहाय जोङो खुन्दुं बा हि सान बायदिसिनाफोरखौ बायनो थाखाय जा जोंनो नांगौ थाखाय बेसे बे ओ बेसादफोर बेखौ नांगोन थाखाय जोंङो गोबां रांनि आंखाल जायोथ' जोंङो रां गैयैखाय जोंङो नैबे एसे जा गुबुन जाय आदि जागोन सानै मानसिया ओ गुबुन सा सेयाबो एसे रां होबाय गुबुन सासेयाबो एसे रां होबाय बि दिबो जोङा आदि दानो हायो नोंथां औ नोंथाङा बेफोरबायदिनो दानाय लुनायनि बागै एसे साव बुंबावदो नोंथां
औ नोंथां जागोन दा जे नोंथाङा होनदों खि जि दानायफोरावहाय नांगौ जानाय आ आगजुनि मुंफोरखौ मिनथिया होननानै दा आंङो नोंथांनो एसे जे नांगौ जानाय आगजुफोरनि मुंफोरखौ एसे बुंनानै होनि नों
औ नोंथां संथाब समै बुंना हो एसे
औ औ जागोन नोंथां जोंनो दा जि दानायाव नां गौ जेरै माखु आरो रासो बा बावदांगि बा जोंना फुथुल आरो दंबावो जेरै जेन्थेर बा जेन्थेरखौ जों मुस्रा सानायाव बाहायो आरो दंबावो जोंना माखुखौथ' बयबो मिथिखायो जेनाखि खुन्दुंखौ ओरै लांलाय ओरै लांलाय लाबोयो बेखौनो माखु होननाय जायो आरो आरो दंबावो जोंना गनसा गनसा बे जे ना खि औवाजों बानायो फिसा फिसा लावथि बायदि रोखोमनि नुथाय बेखौबो जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां। औ बिदिनो नोंथांनि बुंनायखौ आङो गोबाङैनो गनाय जाथावना मोनदों। जिहेथु नोंथाङा बायदिसिना नांगौ जानाय बेसाद फोरनि मुंखौ बुंबाय साबायखर नोंथां।
औ नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव गाननाय जोमनाय बुङोब्ला जों जोंनि गावबा गाव गाननाय जोमनाय थायो ट्रेडिसनेल द्रेस जेरैहाय जों बर'फ्रा जोङो गामसा बायदि आरनाइ गस्ला आरो हिन्जावसा हिन्जाव माहारिफ्रा आयजो माहारिफ्रा लांगा दख'ना बेफोर बायदिखौ नोंथां। जोङो सुंथाब समावनो। जों बेखिनि जिखिनि सावरायनो लागा आयदा बेखौ फोजोबनाय जाथ'सिगोन नामा नों
औ नोंथां जे आं नोंथांजों बे दानाय लुनायनि बा गाननाय जोमनायनि सायाव रायलायनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां औ। औ गोजोन्थों।